औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय ओ नोंथांङा नोंथांनिसि। सोमोन्दैहाय बा नोंथांनि गामिफोरनि सोमोन्दै माबाफोर सावरायनो गोसोमोन नामा खिन्थानो जोंनो।
औ औ आं जोंनि जायगानि सोमोन्दैनो नोंथां। थांनो फै एसे फोरमायनानै होनोसै। ओ आंनि जायगा होननानै बुङोब्लाथ' आङो क'क्राझार महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव गामिनि आरोना।
दा जोंनि फारसे जायगा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनियावहाय माखासे दावबायग्राफोर होननानै बुङोब्ला बांद्रायथ' नुबांलिया, नाथाय मोननै मोनथामसो जायगाफोर दङ आरो ना, जेराव नोंथांङाबो दानि बे जोंनि गरम बन्द' बा गोलोम गोलोमनाय समावहाय। माखासे। न'नि मानसिफोरजों फैनानैहाय एसे गोजोननाय लाफैनो हागोन आरो ना। थिग बेबायदिनो गोजोननाय होननाय हिसाबैहाय जोंनिया खाथियावनो दङ। जाहैबाय रायमना नेसिनेल पार्क होननाय जाय हायुंङारिनि पार्क जेरावहाय नोंथांङा ओ गावनि न'खरनि गासै सोद्रोमा फोरजों फैनानैहाय बेनि जोंनि जायगानि आबहावाफोरखौहाय नाय थिंफैनो हागोन आरोना, जोंनि बे हायुङारि पार्कआवहाय माखासे ओ ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनाय जायो आरो ना। जेरैबायदि नोंथाङा बेयाव फैनानैहाय मोनसे जिबसि गारिखौहाय लानानैहाय ओ आरो सासे ओ फट' खेबग्रा बा मानसि लानानैहाय नोंथाङा जोंनि बे रायमना सिङावहाय ओ हाग्रानि सिङावहाय थांनानैहाय माखासे नुथायाइफोरखौहाय नायनो हागोन आरो ना, जेरैबायदि जोंनिया बेयाव दङ ओ ओ जिब जुनार हिसाबैहाय नोंथाङा ओ गोबां रोखोमनि। जौसे बा नैजौनिबो बारा भेराइटिसनि बा ओ सिखिरिफोरखौहाय नुनो हागोन आरो ना। ओ आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनिया। मोख्रा गल्डेन लोंगुर होननानैहाय। जायखौ मोख्रा जाथि होननानैबो बुंनाय जायो ओ आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनिया मैदेर ओ बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि बे न'खरनि मानसिफोरजों फैनानैहाय बेयावहाय माखासे गोजोननाय बा मिथिंगानि नुथाइफोरखौ लानानैहाय गोजोनफैनो हागोन आरो ना आरो बेयाव बेजोंनो लोगोसे दंबावो जोंनिया बेयावहाय गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां ओ ओ ओ माखासे मोननो थाङै बिफांफोरखौबो नुनो मोननाय जागोन आरो ना। आरो बेयावनो दङ माखासे जानो लोंनो थाखाय। बानायनानै दोननाय माखासे जाग्रा जायगाफोर आरो मोना जायनि नुथाया जोबोर समायना जेरावहाय ग'फोरनि थाखाय गेलेग्रा आ बो जायगा बानायनानै दोनखानाय जादों। आरो बेयावनो बेजों लोगोसे दङ जोंनिया ओ ओ बारलिंमारि होननाय दाख्लै बावैसो गोदान बोसोरावहाय खुलिनाय जाय जायगायावहाय नोंथाङा गावनि न'खरजोंहाय फैनानै बेरायफैयोब्ला नुनो मोनगोन माखासे दालां आरो बोहै बाय थानाय निजोरा बा दैसा जेरावहाय नोंथाङा जिरायनानै बे जायगानि मिथिंगानि गोजोननायखौ लानो हागोन आरो ना आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंनिया बुधबार आरो सुनिबार बारायखालि जोंनिया गसाइगावयावहाय मोनसे जोबोर गिदिर बाजार जायो आरोना बे बाजारावहाय जोंनिया दङ माखासे गामि ओनसोलावहाय बा जोंनि जायाआवहाय हासार होयै बा न'नि एकदम औ अर्गेनिक माखासे मैगं थाइगंफोरखौहाय नोंथाङा मोननो हागोन आरो ना आरो मैगं थाइगं हिसाबै दङ जोंनिया जोंनि संकस दैमानिफ्राय बोखांनानै लाबोनाय माखासे साम' आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोंनि न' न'फोरावनो गायनाय माखासे अर्गेनिक जाय एओ मा होननानै बुंगोन ओ ओ बेखौहाय मैगं थाइगं जेरैबायदि है नोंथाङा बेयावहाय सबायाइफोरखौहाय मोननो हागोन आरो ना आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंनिया माखासे जायगाफोर जेरावहाय नोंथाङा फैनानैहाय माखासे गोजोननायखौ लाफैनो हाबावगोन आरोना जेरैबायदि जोंनिया दङ बेयावहाय मरनाय साहा बागान जायखौहाय जाय जेरावहाय जोंनि आसामनि मोनसे देरसिन साहा बागान होननानै बेहायबो जों बेखौ बुंनो हायो आरोना जेरावहाय बेयो जोंनि ओ गसाइगावनि सोनाब फारसे थांबाय थानाय श्रीरामपुरनिफ्राय बियो खोला फारसे थानाय मोनसे गामियाव दङ आरो ना जायनि मुङा मरनाय साहा बागान होननानैहाय जोङो बुंनो हायो जोङो बुङो बेवहाय माखासे नारेंखल बिफां आ लारि लारि गायनाय दङ जेरावहाय बयबो मानसिफोरानो बेयाव फट' सेबखां हैैनो थाखाय थाखाय थांनाय जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंनि साहा बा साहा आ साहानि फेक्टरि जेरावहाय साहाखौहाय जोङो माबोरै बानायोबा साहानि बे खालारा माबायदि रंफोरा मारैहाय जागोन बिनि माखासेफोरखौ माखासे माने मोनथाम मोनब्रैसो रोखोमफोरनि आलादा आलादा रोखोमफोरनि साहानि गाबखौहाय ओइ नोंथाङा मोनथिनो हागोन आरो ना ओ दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियावनो आङो बुंनानैहाय दोनथ' थ'नाय जाबाय दा नोंथाङाबो माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा?
औ आं नोंथांनि सिगाङावहाय समाजारि बिजोंनि सोमोन्दैहाय समाजारि बिजोङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि गोहोम खो गोख्रैदों बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो सान्दों बुंनो हागोन ना
औ नोंथां बुंनो हागोन दे बुंनायसै
समाजारि बिजोङा जोंहा ओ जोंनि आथिखालनि बर' समाजावहाय गाज्रिबो माखासे जोबोद गाज्रि ओ गोहोम खोख्लैदों आरो माखासे या मोजांबो गोहोम खोख्लैदों आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरनि माखासे माखासे गाज्रि गाज्रि सावगारि जोंहा भाइरेल जानाय समाजारि बिजोङाव गोसारनाय मानाय बेफोरबायदि गाज्रि ओ गाज्रियाहाय जोंहा समाजारि बिजोङाव गोसारनानै जोंनि समाजखौहाय जोबोद गुबुंले खालामनायखौ जोङो दा नुगासि आरो समाजारि बिजोहाय जोंना उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय जोंनि बर' समाजनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोंना जोबोद गाज्रि लामाथिं लांगासिनो आरो बेखौ जों दा आथिखालावहाय जोङो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो। उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो समाजारि बिजोवहाय ओ नांथाब नानै थानानै जोंना माबायदिहाय ओ गावसिनि फरायनाय बेफोरखौहाय गारनानै जेराव बिसोरो दा फरायनायनि सोस सम गियान सोलोंनायनि सम बेफोरखौ गारनानै बिसोर दा मबाइलफोरावहाय नांथाबनानै थानानै समाजारि बिजोंनि माखासे गाज्रि आखलफोरखौ नुनानै सोलोंगासिनो बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो समाजारि बिज जोङाहाय माखासे जोंनि हारिनिनो माखाससे गोबां खहा लाबो नो जोङो गोबां माखासे बिथिङावहाय ज जोङो नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो नांजलायनाय बो जायो नङै बांनायखौ जोङो माखासे नंखाय बाखायफोरखौ जोङो खोनालाबायनानै नङैखौनो जोङो गावजों गाव नांलायलाबायनाय बेफोरबायदि जायो आरो जोङो ओ दा ओङो ओ मोखां बिजाबावनो जोङो माखासे नांलायला थाबायनाय गाव गावजों गाव नांलायनाय नंथारै खोथाफोरखौनो गावजों गाव नांलायनानै जोङो ओ जुदि ओ मोगथाङावहाय ज जोङो लोगो मोनलायोबा जोंहा बुलायनाय मानाय बेफोरबायदि गाज्रि आखलफोरखौहाय जोङो नुगासिनो आरो दा जोङो समाजारि बिजोंखौ जों मोजां लामायावसो मोजां नोजोरजोंसो जोङो लांनांगौमोन जेरैहाय जोंहा समाजारि बिजों होनोब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखायसो जोङो मिथिहरनो थाखायसो ओ जोङो बे बिजोंखौहाय जोंहा ओ बाहायनांगौमोन आरो बेफोरखौ बाहायालासिनो जोंहा बर'फोरा दा माखासे गाज्रि बिथिंजोंसो लांगासिनो दङ जोंहा ओ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंहाय माखासे बायदि बायदि बाथ्राफोर सोलोंनो हायोमोन जोङो जेखौ जों गोजान जायगायाव थांनानै नुहैनो हाया बेफोरखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोंहाय नुनो हायो सोलोंनो हायो जोङो माखासे जोङो बेसेन गोसा लेखाफोरखौहाय जोङो बिजाबफोरखौ बायनानै फरायनो हायाब्लाबो जोङो माखासे समाजारि बिजोङावनो जोङो नागिरनानैहाय जोङो दा फरायनो हानाय जाबाय। बेफोरखौ ओ बेफोरो जोंनि मोनसे ओ मोजां आरो बेयो मोनसे मोजां लामा जोंनि समाजारि बेजों बाहायनायनि मोजां लामा। बेफोरखौ जोङो समाजारि बिजोंखौ जोङो मोननायनि थाखाय जोंहा गोबां गिदिर गिदिर मानसिबो जानो हमगासिनो आथिखालाव जाय मोजां लामाजों बाहायदों जाय मोजां नोजोरजों नायदों बेफोरो बिसोरबायदि मानसियाहाय जोंहा समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंबो जोबोद मोजां मोजां दावगानो हादों आरो दा उम दावगानायबो दङ माखासे नाथाय माखासेया गाज्रि लामाजोंबो लांगासिनो आरो जोंनि समाजनिनो माखासे ओ माखासे सुबुं फोराहाय जोंना गुबुन हारिफोरजों गुबुन जायगानि मानसिफोरजों जोंहा सोलाय सोल' जानो हमदों जोंनि जोंनि समाज बर' समाजनि माखासे ओ माखासे बिथिंफोरखौहाय जोंहा जोंनि ओ जोंनि समाजारि बेवहाय जोङो दिन्थि लानायखौ नुनानै माखासे जे गुबुन हारिफोरा जोंनिखौहाय ओ बेबायदि सोलोंनानैहाय जोंखौ सुख'नानै लानो नागिरनाय मानाय जोङो बेफोरबायदिखौहाय नुनो मोनोबो आरो नाथाय जोङो जोंनि हारिनि माखासे संनाय आदब बायदि बायदि बेफोरखौहाय जोङो दिन्थिनानैहाय गुबुन हारिनि सिगाङावहाय जोङो सिनायथिबो होनो हायो नाथाय बे फोरजों लोगोसे जोंहा बेफोर बेफोर बिथिङावहाय जोङो ओ जोंनिखौहाय सोलोंनानै गावसिनि होननानै ला नाय बेफोरबायदिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय समाजारि जोङा जोंना बबेबा बिथिंखौ नायोब्ला जोंना जोबोद गाज्रि लामाजों थांगासिनो आरो बबेबा बिथिंखौ नायोब्ला जोंहा जोबोद मोजां लामाजोंनो थांगासिनो आरो गथ' गथाय बेनिखायनो जोंहा न'खरनि बिमा बिफाफोरा समाजारि बिजों बायदिसिना बाहायनायावहाय जोङो जोबोद थाल लानांगौ आरो जायखौ जोङो गाज्रि लामाजों जायफोरखौ गाज्रिफोरखौ दिन्थिनायफोरखौहाय जोङो नाय होनो नाङा मोजां लामाजों जेरै जोङो बिजाब फरायनाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे बिजाब नायनाय गोजान गोजान जायगानि माखासे सोलोंनांगौ गियानफोरखौहाय जोङो सोलोंनानै लानाय बे बेफोरखौ जोङो सोलोंहोनांगौ आरो उन्दै उन्दै समावनो जोङो मबाइलफोरखौ होननानै जोङो बांद्राय बेबायदि ओ समाजारि बिजोंनि गेजेर रजों जोंहा नांथाबनानै थानायफोरखौ जोङो एसे होबथानो हानांगौ आरो बिमा बिफाफोराहाय जोंहा बेफोरखौहाय होबथानो नाजानांगौ ओ दा आंनि समाजारि बिजोंनि सोमोन्दैहाय बुंनाया एसेनोसै नोंथांजों रायज्लाय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा जोंहा समाबो जाबाय बिदिबा दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथाङा आंबो नोंथांनि बे बेसेन गोसा बिबुंथि होनायावहाय जोबोर नंगौ बा नंथारगौखौ बुंनायखौ आङो बेबायदि मोनदों आरोना दा आङो आंबो समाबो जाबाय दा आं बेखिनियावनो दोन्थ'नो सानबाय आरो ना आसा खालामो नोंथांजों इयुनावहाय लोगो मोनफिन मोनगोन बा रायज्लायनो मोनगोन होननानै दा बेखिनियावनो आं बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जासिगोन दे
औ